दा नोंथाङा। हेल' खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां।
ओ जोङो दिनैनि टपिकखौ सावरायदोनि। ओ दिनैनि टपिकआ जाबाय जोङो न'खरारि बा न'खर मोनसे ओ दानो थाखाय माबादि ओ मा-मा गाहायनि गोनांथि जा गोन न'खर मोनसे दानो थाखाय बिनि सायाव आंनो बुंग्रोनोसै। ओ जोंहा मोनसे न'खर जानो थाखाय जोङो ओ जों ओ माखासे सोद्रोमाफोरनि गोनांथि जायो। मोनसे न'खर दानो थाखाय ओ मोनसे न'खर सालायगिरिहा गावहानो खोब माखासे गोनांथार गुन गियानि आखल-आखुनि मानसि जानो नांगोन अब्लासो जोङो मोनसे मोजां न'खरनि सुबुं महरै गावखौ सिनायथि होनो हायो। दा न'खर मोनसे दानायाव माबादि ओ सम नांगौ बा माबादि खामानि मावनांगौ एबा मा-मा हाबाफारि फोरजोंनो ओ नांथाबनानै थानांगौ जायो। बेखौ सासे न'खर बेंग्रायासो मिथियो दा मोनसे मोजां न'खर जानो थाखाय गावहानो न'खराव मोजां गावहानो न'खराव मोनसे गोनां खामानिफोर गावहानो मोनसे न'खराव ओ उम। माखासे रांखान्थि बा रां रुफानि ओ बिगोमा जाग्रोनांगौ दा मोजां मोनसे न'खर सालायनांगौब्ला ओ गावहा खोब माने गुनि-गियानि सुबुं जानो नांगोन। अब्लासो जोङो ओ सासे मोजां न'खरनि सुबुं बा न'खर दैदेनगिरि जानो हायो दा न'खरनि गाहाय गारजेन ओ थायो बे न' खरनि गाहाय गारजेनजों लोगोसे बिमा-बिफा, फिसा-फिसौ बेबायदिनो ओ आजै-आजौ बा जोङो ओ ओ खोन्दो लायै खोन्दो जोङो ओ बिफा जानायनिफ्राय ओ बोरायजासे माबादि हाबाफारि बा मा-मा हाबा मावनांगौ बेखौ सासे न'खर बेंग्राया मोजाङैनो मिथियो आरो न'खरखौ सामलायलांनो थाखाय ए सासे न'खर बेंगिरिया ओ मोजां गुनि-गियानि जानाया खोब गोनांथार दा न'खर मोनसे न'खरखौ सालायनांगौआबो ओ गोरलै नङा न'खर मोनसे सालायनांगौआव नांगौब्ला ओ गोबां उम खामानि मावनो गोनां जायो। जिहेतु ओ सुबुं माहारिया उम न'खर सालायनांगौब्ला खायफाया ओ खामानि मावनानै हाजिरा-मुजिरा मावनानै न'खरखौ दैदेननांगौ जायो। खायफाया साख्रि-बाख्रि गोनां ओ खायफाया ओ बिमा हारसिं बा खायफाया बिफा हारसिं बेबायदि न'खरखौ सालायनांगौ जानानै फैयो। मानसिनि जिउआव ओ गोबां खैफोद-आफोद खैदां-खैफोद सौसिनानैब्लाबो सासे न'खर बेंगिरिया गावनि न'खरखौ ओ गावनि फिसा-फिसौ गावनि ओ फेमिलिखौ नायनां गौवा ओ जोबोद खस्थ' जायो दा खायफानि न'खराव ओ रां रुफाजों ओ मानि गोनांखा रां रुफा गोनांखा मोनसे न'खर आरो खायफानिया ओ खस्थ'यै सानसे खामानि मावब्लासो मोनजानाय बेफोरबायदि जोङो जोंनि बर' समाजनि खोथाखौनो जोङो रायखांनो हायो। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां ओ खस्थ' खालामनाय जाग्रा सुबुंबो दङ। गोबां रांखावरिनि मानसिफोरबो जोङो नुनो मोनो दा मोनसे न'खर सालायग्रायाबो गुबुन गुबुन रोखोमनि नखर खामलायगिरि जानो हागौ दा बेफोरनो आरो। नोंथांनि बादिब्ला मोनसे मोजां न'खर दानो थाखाय न'खर बेंगिरिया माबादि जानांगोन
औ गिबियावनो नोंथां बुंनाय बायदियानो आंनियाबो ओ गंसे नखर दानो थाखाय जोङो गिबियावनो ओ सासे नायगिरि थानांगोन। बे सासे न'खर दैदेनगिरि दैदेनगिरिया न'खरखौ दैदेननो थाखाय बेनाव न'खरखौ दैदेननो गावनाव जोबोद मोजां गुन थानांगोन बियो गावनि न'खरखौ मारोरै दैदेनलांगोन मारोरै नायलांगोन। बियो गिबियाव नों गावनि फारसे मोजाङै नायग्रोनांगोन अब्लासो बियो गावनि न'खरखौ मोजाङै दैदेनलांनो हागोन। ओ आथिखालाव न'खर दैदेनलांनो थाखाय हौवा एबा हिन्जाव नि जेबो फारागथि गैला हिनजावफ्राबो गावनि न'खरखौ दैदेननो थाखाय गोबां खस्थ' खालामनानैबाबो गावनि नखरखौ दैदेनलाङो। हिनजावफ्रा ओ फालांगि खालामनानै गावनि न'खरनि फिसा फिसौखौ फोरोंनो फोरोंनो थाखाय बिबां गोबां खस्थ' खालामबाय। जेरै बिसोरो गावसोरनो गावनि न'खरनि फिसाफोरखौ फोरोंनो थाखाय जि दानानै जि दानानै ओ इन्दि एम्फौआरि फिसिनानै बेफोरखौ बेफोरखौ फालांगि खालामनानै गावनि न'खरखौ नायनो गोनां जायो। बेफोरनि गेजेरजोंबो बै गंसे न'खरनि फिसाफ्रा गेदेर गोलाव जाहैनो हायो। बिदिबो सासे हिनजावआ बो ओ गावनि न'खरखौ दैदेनलांनो हायो। गोबां गोबां समावनो जोंनि बर'फोरावनो नुनो मोन सासे हिन-हिन आइजोआ गावनि न'खरखौ नायनो थाखाय बिराद गोलोमदै गोलोमहोनानैबाबो गावनि-गावनि थांखिसिम जाफुंहैनि थाखाय माब्लाबाबो एंगाराखै। बेनि थाखाय बेनि थाखाय गंसे न'खरखौ दैदेननो थाखाय आइजोनिबो बिफावनि गोनांथि जायो। जेरै बे न'खरखौ दैदेननो थाखाय बे आइजोआ ओ गोबां खस्थ' खालामनानैबाबो गावनि गथ'खौ मोजां जाजानो लुगैनानै खस्थ' खालामनांगौ जायो जे आथिखालाव गोबां गोबां बेफोरबायदि जेंनाखौ जों नुनो मोनो ओ नै-नखर दैदेननायनि बेलायावहाय गंसे न'खरखौ गोजौ खालामनो थाखाय जाय मानसिया न'खरखौ दैदेननांगौ बे मानसिया गावनाव गावनि गथ'फोरखौ मोजाङै गुन होनांगोन अब्लासो अब्लासो बे न'खरा जौगालांनो हागोन ओ ओ बे न'खर बे न'खरा गोजौ जानो थाखाय सासे न'खर दैदेनगिरिया गोजौ गोजौ थाखोनि नङाब्ला गाहाय थाखोनिब्लाबो बिसोरो न'खरखौ दैदेनलांनो हायो ओ नोंथांनि बायदिब्ला आथिखालाव ओ आइजोफोरा न'खरखौ दैदेनलांनो हायो ना हाया नोंथाङा बिनि बेखेवथि होनो हागोन नामा?
नंगौ आथिखालाव जोंनि बर' समाजनि आइजोफोरा फ्रायानो ओ गावनि ओ गाहाय न'खर बेंगिरि ओ थायोब्लाबो बा गावनि गाहाय न'खर बेंगिरि गैयाब्लाबो सासे बिमा जानानै गावनि न'खरखौ ओ गोख्रोङैनो दैदेननो हानाय आइजोफोरनावबो माखासे गुन बा गियानि गियानफोरा दङ' दा सासे आइजो जानानै गावनि नख खरखौ दैदेननांगौआबो सासे आइजोआ गावनि खस्थ'खौ औ लानानैब्लाबो गावनि ओ खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो गावनि न'खरखौ दैदेनथारनांगौ आथिखालाव गोबां आइजोफोरानो ओ बेफोरबायदि हाबानिफ्राय बेफोरबायदि ओ बावसोमनायनिफ्राय गावखौ उदां खालामनो हादों माखासे आइजोफोरा जोङो ब जोंनि बर' समाजाव दासिमबो जोङो नुनो मोनो आइजोफोराबो हौवाफोरनिख्रुइ ओ खामानि मावनायाव आखा फाखा बा जेरावबो जेना आइजो जानानै गावनि गथ' गथायखौ उम उम जेब्लाबो खस्थ' खौ दोनथ'नानैब्लाबो ओ फिसाखौ मोजां जाथारथों फिसाया मोजां फरायदों होननानै गोबां नाजानाय आथिखालाव जोंनि बर' आइजोफोरखौ नुनो ओ गुबुन खायफा आइजोफोरा गुबुन गुबुन ओ खामानि याव न'खरनि खामानि नांथाबनानै थानानै गावनि गथ'फोरखौ फोरोंनो थाखाय सुबिदा मोनो नाथाय खायफाया आथिखालाव जोंनि बर' आइजोफोरा गावनि गथ'खौ फोरोंगौ गावनि गथ' गथ'खौ बुजायनां समावब्लाबो गाव खोब खस्थ' खालामनानैब्लाबो ओ ओ बाहेरायाव ओंखारनांगौ जानानै फैयो दा आइजोफोरा बाहाय बिफाव लादोंखौनो बुंजायो मानो होननानै बा न'खर मोनसे सालायनांगौब्ला आइजोफोरा गासैखौबो खर'आव रुजुननांगौ जायो सासे आइजोआ गावहानो गावनो हौवा गावनो हिन्जाव जानांगौबो जानानै फैयो माब्लाबा समाव ओ खैफोद खैदां खैफोदखौ नेवसिनानैब्लाबो सासे आइजोआ न'खर सालायनायाव गोबां खस्थ'ब्लाबो गावखौ ओ बाउसोमनानैब्लाबो खस्थ' नङाजासे ओ दिन्थिनानैब्लाबो गावनि गथ' गथायखौ बा न'खरखौ। ओ जौगाहोनायाव गोबां बिफाव लायो आथिखालनि। ओ बर' आइजोफोरा गोबां खामानि मावनानै। ओ जौगानाय जोङो दासिम नुनो मोनो आथिखालाव ओ जोङो जि दानाय। जि दानानै जोङो। ओ न'खर सालायनाय एम्फौ फिसिनानै जोङो न'खर सालायनाय। बाजाराव मैगं थाइगं फाननानै जोङो न'खर सालायनाय ओ लामायाव खामानि मावनानै जोङो न'खर सालायनाय गोबां नुनो मोनो। आथिखालाव आइजोफोरनि बिफावआबो ओ जोबोद गोहो गोरा। हौवा माहारिनिफ्रायबो बांसिन बुंजायो मानो होननानै बुङोब्ला हौवा माहारिफोरनि। ख्रुइबो आइजोफोरा ओ हम फाननै बारा गुन दं होननानै बुंनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला। ओ सासे आइजोआ गावनि न'खरखौ। हारसिङै दैदेनलांनांगौआबो ओ गोरलै नङा दा। ओ आइजो जानानै न'खरनि खामानिजों लोगोसे बाहेरानि खामानिखौबो मावनो गोनां जायो दा। बेनो जोंनि ओ मख'जाथाव मोनसे बाहागो मानोना। आइजो माहारिया जोंनि ओ बर' समाजाव। गोबां मैखोमै बिफाव लादों मोनसे न'खरखौ मोजां सामलायलांनायाव। दायो जोङो। थ' समा जानानै फैबाय‌ दा। नोंथांजों माखासे बाथ्रा सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आसा खालामो उननि हाबाफारियाव नोंथांखौ फिन लोगो मोनफिन। होननानै गोजोन्थों
गोजोन्थों नोंथां आंबो जोबोरैनो मोजां मोन। मोनदों नोंथांजों बेरायनो मोननानै।
गोजोन्थों।